खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां औ।
औ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथां सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां सावरायनो औ।
औ औ अब्ला आंङो बै जोंनि न'आव बानायनाय आसार बिनि सोमोन्दै नोंथांजों सावराय ओ सावरायनो थाखाय बे आयदाखौ लानाय जादों आरो सावराय जा सावराय जागोनना नोंथां?
औ औ सावरायजागोन औ सावरायजागोन। ओ नों औ नोंथाङानो औ औ दे। दे नोंथाङा होमबा जागायदो।
औ। बि ओ जोंहा आसार होननानै बुङोब्ला जोंहा जे जोङो ओंखाम जानायाव बा जोङो गुबुन मोनसे ओ बेफोरबायदिनो बेदर हालिनि बा बेफोरजों जानायाव एसे लगायदेरफानाय बाथोन हिसाब बायदियै जों जानो जायो बे आससाफोरखौ
औ औ
बा बिनि अनगायै जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि बा उदै दुनायफोरावबो माखासे आसारफोरखौ जायोब्ला जोंनि उदै दुनाय बा उदै थुमथुम मोननाय बेफोरो स्रां थाङो। ओ बैफोर आसारफोरखौनो नोंथांजों सावरायनाय जासिगोन आरो दा सावरायनो आखायाव लाबाय बा आं अब्ला हा आसारनि मा मा आसार बानायो बेखौ नोंथांनिसिम फोरमायहरग्रोनसै। ओ जेरै आसारखौ जोङो
औ
मा माखौ बानायो होननानै बुङोब्ला जोङो जलफिनि आसार बानायो। थिग बेबायदिनो जोंहा थाइगिर आरो थाइजौ आरो जोंहा नारें लेबु
औ
आरो जोंहा दंबावो औवा मेवाहाय आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि गोबां मिथिनो मोनै बा मिथिनो मोन ओ माखासे दंबावो मिथिनो मोननाय थिग बेफोरनि गेजेरावहायनो जोङो ओ बेखिनि आयदाखौनो जोङो सावरायगोन। बा बुंलांगोन आरो ओ दा गिबियावनो जोङो जलफि आसारखौहाय माबोरै बानायो होननानै बुङोब्ला जोङो जलफिखौहाय जोङो गिबियाव एसे संख्रिजों बे जलफि गोथां बा गोरा गोरलै हांखुखौनो जोङो एसे एसे हाफ्रामनानै बेखौ संख्रिजों रुना लायो।
नंगौ।
संख्रिजों लानायनि उनावहाय जों बेखौ मा खालायो ओ जेब्ला बेयो जायो अब्ला जोङो नां ओ बेबायदिनो जिरा बानलु गोरान गलमरिस दालसिं खलासि बेफोरबायदि मस्लाफोरखौहाय जोङो थावजों मोजां एवनानै खासनि भयामाव जोङो सोनानै दोननाय जायो। थिग बेबायदिनो जोङो ओ बे जलफि आसारखौहाय बानायनाय जायो आरो। थिग बे जलफि आसाराबो जानो जोबोद गोथाव जायो बिदिनो दालि ओंख्रिफोरजोंहाय बेफोराव जाग्रा बिनि गेजेरावनो आं मोनसे ओ आरो मोनसे आसार एसे खेंफोथि होनो सानबावदों ओ जेब्ला नारें लेबुनि आसार नारें लेबुखौहाय जोङो माबोरै आसार बानायो होनना बुंङोब्ला ओ गिबियावहाय जों बेखौहाय संख्रिनिय संख्रियाव संख्रिजों भयामाव बेखौ सोनानै दोनगोन गिबियाव जेब्ला बियो बिनि बिगुराहाय गुफुर गुफुर जायो अब्ला बेखौ जोङो संख्रिनिफ्रायबो, बोखारनानै गुबुन मोनसे बयामाव जोङो बेखौ, सोनानै दोनब्लानो बै नारें लेबु बा ओ थुलानारें बे आसारा जायो आरो बियो जोबोद, संख्रियाव सोना दोननायनि थाखाय जोबोद गोब्राब जायो आरो बिदै, ओंखारनाय ओंखारो आरो जोङो जेब्ला उदै, उन्दैदुयो अब्लाना जोङो बे गुलमरिस आसारखौ बा गुलमरिस नङा,
औ।
नारेग ओ लेबु बा थुला नारें ओ बेखौ जोङो एसे जायोब्लानो जोंनि उदैफोरा स्रां मोनो आरो। थिग बेबायदिनो औवा मेवाइ आसारफोर दङ जोंहा ओ बेफोरो जोङो बेदर हारिजों लगाय देरनानै जानो जोबोद गोथाव जायो। आरो ओ जोंहा बेखौ गोबाङानो दानि दिनाव बानायनायखौ नुनो मोनो। थिग बैफोर आसारफोरनि गेजेरावनो नोंथाङा मोजां मोननाय आसारफोरखौ माबोरै माबोरै बानायो। दा मा मा आसार दंबावो जोंहा बिनि सायाव, ओ एसे फोरमायहरनो नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय। हेलौ नोंथां खोनादों ना?
खोना दोंना नोंथां,
औ हेलौ औ आं नोंथांखौहाय ओ बे आसारफोरनि सोमोन्दैनो एसे फोरमायहरनो हाग हागोन ना होननानै एसे सोंहरदोंमोन आरो
औ जागोन नोंथाङा औ जागोन होनबा आं बिनि बागैनो एसे अ फोरमायनानै होनोसै जोङो औ आसार बे खौ जोङो गोबां फिथाइफोरनिफ्राय जोङो बानायो।
औ
जेरै जोङो थाइजौ फिथाइ थाइगिर फिथाइ ओ लोगोसे जलफि फिथाइ आमलाइ फिथाइ ओमफ्राय जोङो बै औवा मेवाइखौबो जोङो, आसार बानायबावो बेबायदिनो बैफोर फिथाइफोरखौ जोङो, ओ हाननानै बा जोङो लाबोनानै जों मोजां साफा सुना लानानै गिबियावनो बेखौ ओ थाइजौ बिफां फिथाइखौ बानायोब्ला जों बेखौ गिबियावनो हाना लानानै
औ
जोङो ओमफ्राय उनावहाय बेखौ संख्रि गलायनानै जोङो, उम ओमानिबा बेनि बेनि माखासे दैफोरा हगारलाङो बेबायदिनो, जोङो दैखौ गारहोनानै उनावहाय, एसे ओ डाइरेक्टलि जोङो सान्दुङाव एसे फोरानस्रोबोनांगौ दैमानि बिनि नांनानै थानाय दैफोरा रानजासेै अब्लानिया जोङो, ओ रानोब्ला ओमफ्राय उनावहाय बेखौनो जोङो, खाव सारायाव जोङो माखासे एसे नांगौ बायदि दखाननि थाव जा होनानै जोङो, थावखौ गुदै खालामनानै,
औ
थावावहाय
औ
ओमफ्राय बैखौ बै ओ हानानै लानाय बा फोरान ओ फोरानद्रबनानै लानाय थाइजौ खौ जोङो बेयाव एसे एवफ्रामनांगौ आरो बांद्राय नङा एसे एवनांगौ आरो जोङो
औ
बेबायदिनो एवनानै उनावहाय जोङो ओमफ्राय आरो बेयाव होनो थाखाय जों मस्ला गिबियावनो देगोनानै लानांगौ जाखायो आरो देगोनानै लानांगौ जायो जेरै बै मस्लाखौ होनोब्ला जोङो बेयाव जिरा स' ओमफाय आरो बे खालार खालारजिरा बेफोरबायदि जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो ओमफ्राय दुन्दिया दुन्दियानि बेगर
औ
ओमफ्राय बेसर हायोब्ला जोङो बेसरखौ होनजायो बे बेसर गुफुर जोङो फुजानि बेसर बेखौबो जोङो मायो एसे एवफ्रबनानै जोंङ देनानै लानांगौ आरो गुन्दै देनानै उनावहाय
औ
बै ब थाव एवफ्र्रननाय बा थावआव थाव गुदुङाव होनाय बेखौ जोङो उनावहाय अरखौ खोमोरनानै एसे एसे गुसु जाहोन बा दुंब्रुद थायोब्ला बे समाव जोङो बेया बेफोर मस्ला मस्लिखौ जों होनानै गलायो आरो गलायनानै उनावहाय जोङो एसे गुसु खालामनानै भयामफ्राव जोङो बे ओमफफ्राय जोङो गोबाव दोननो थाखाय बा गोबाव समसिम जानो थाखाय जोङो बेयावहाय मा बाहायो बे भिनेगारखौ जोङो होआब्ला माने गोबाव समसिम जानो हाया बा दोननानै जानो हाया थाबनो गाज्रि जायो बेनि थाखायनो जोङो भिनेगारखौ होनानै बेबायदि ओमफ्राय बथल बाट जोङो सिस ग्लासनि
औ
भयामफ्राव बा थेमाफ्राव जोङो सोनानै खबा मोजां मारिनानै दोनो आरो जाहाथे बार हाबनो हाया बियो मानोना बार हाबोब्ला गाज्रि जायो बेनि थाखाय बेबायदिनो माने बानायो आरो नाथाय बे सार बानायनायखौबो जोङो बुंनांगोन जे माने गोबां आलदा आलदा आदब दङ आरोना
औ
गोबांफोरानो माने एसे आलादा माने बयनाबो आलदा आलदा जायो ब बै सोरबा सासे बानायनाया आलदा बा आं बानायनाया बेयो आलदा नों बानायनाया एसे आलदा जानो हागौ आरो माने खायफाया थोंजोंनो डाइरेक्ट गोथाङैबो बानायो बे खायफाया एसे नोंथाङा दि बुंनाय एसे र रुद्रब नांगौ बा रुफ्रामनांगौ होननाया सोरबाया बिदि खालामनानैबो बानायो माने बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो आं माने गोथाव मोनो होनब्ला बे थाइगिरनि आसारखौ आं बिराद मोजां मोनसिनो आरो
औ
थाइगिरनि बानायनायखौ जों बैग्रि बैग्रि फिथाइखौबो जोङो बानायो आसार उम औ जोङो माने मालाबा समाव जोङो गोखै बानायो बेबायदिनो जानो था ओमफ्राय मस्ला मस्लिल' होनानै बे मालाबा समाव जोङो गोदै जानो लुबैयो नालाय ओ बेखौ ओ गुर गुर गुरदै एबा जों जायखौ गुर गुर मिथाइ बे गुर मिथाइखौ होनानैबो ओ बैग्रिखौ आसार बानायनानै दोनो आरो जेब्ला जोङो सान्दुं गोसाफोर जायोब्ला गरम बोथोराव अब्लानिया जों बै समाव गोखै जानो लुुबैब्ला गोखै गोदै जानो लुुबैयोब्ला जोङो अब्लानिया बै समाव बेखौ जायो बेबायदिनो जोङो माखासे रोखोमनि ना हायो
औ
औ हबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बे बैग्रि आसार बानायनायनि बागै जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नोंथां
औ दे नोंथां दे
औ दे दे।